औ खोनादों ना।
खोनादों दां खोनादो।
औ नोंथाङा माखामबायदं।
आंदा नआवनो जना दोङो।
औ औ जोंदा जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरोना सावरायनो हागोनना।
हागोन नोंथां हागोन।
औ जेनेबा जोङो जौ बानायनायनि बागै सावरायनो सानदों आरोना। नोंथाङा एसे फोरमायनाहोनो हागोन नामा जौ बानायनायनि बागै।
ओह जौ बानायनायनि बागै उम जौ बानायनोबा जोङो। गिबियावनो बाखार बाखारखो जोङो। उम उम बानाय उम बखारखो जोङो बानायनांगोन बा खार बानायनो थाखाय जोङो उम।
बाखार माने जोंनिया जेरै बाखारखौ एमाव होनना बुङो।
एमाव।
उम
ओयखो उम बाखार बानायनो थाखाय। मोखना बिलाइ आरो उम ओंखाम। मोखना बिलाइखौ जोङो देना लानांगोन आरो इखो माइरं माइरंखौ गुन्दै गुन्दै खामनानै बेजों मिक्स खामना खामनांगोन खामनानै लारु लारु रखम बानायनांगोन ओमफाय ओमफाय बेयाव जोङो ओंखाम सोमनायखौ मिक्स खालामनानै खानथाबाय बायाव
बेयाव जों ओंखाम संनायखौ मिक्स खालामनानै जेनेबा ओंखामखौ संनायखौ मिक्स खालामनानै बेयाव जोङो बाकारखौ लगायो आरोना गलाय देरना होयो गलाय देरनानै जों बिखौ खान्था एबा जेनेबा प्लास्टिकनि एसे गोदोर बाल थिं बायदियाव जोङो जथुमनानै दोनजायो बेफोर दोननानै जोङो सप्तासे बा साननै सानथामनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा रोसि जा ओरै बेयाव रोसि जाब्लानो बेयाव जौबोदैबो जायो जों बेखौ जौ बोदैखौ जौ बोदैखौहाय जौ बोदैखौ बानाया लाफानो जों बेखौ सेरेप हिसाबै सावहैनो हायो
सेरेब एबा जौ हिसाबै
औ जेनेबा दा जोंनिया जोंनिया थ' बेफोर जौखौ जेरै सेरेब जखाय जखाय सेरेब जौ बिदैफोरखौ जोंनियाथ' सेरेपस जौ बिदैफोरखौ जोंनियाथ' जेरै गोबां फोजा फाथालाव बो दानिया नङा होमबा जेरै जोंनिया गोबां फुजा फाथाल दं बेफोरावबो जोंनिया बाहायो आरो जोंनिया गोबां मानसियानो जौखौ जौखौ लोंना मोजां मोनो जेरै जौखौ जोङो बिदि जों जौखौ नांगौनि बारा लोंब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि जायो आरोना जेरै जोंखौ जों खमैनो लोंनां नोंगौ एसे एसे जेनेबा जोंनिया उम गिदिर गिदेर मानसिफोरा जेरै जों फोथाराव मावग्रा जेनेबा
गामला मावबा जौखौ बर'हा बर' हारियाव नोंगौ बर'
जेनेबा जोंनि जेनेबा जोंनिथि गोदोर मानसिफोरा जेरै फोथाराव फोथाराव खामानि मावखांना फैना मेंना फैनानै जौफोरखौ एसे लोङो आरोना। मोजां मोननो थाखाय जेरै जोङो बेनि अनगायैबो जोङो जौखौ जेरै दानियाथ' बुंनो थाङो ब्ला जौआ गोबां खमावनो आरोना गोरलैयैनो जेरावबो मोनो। बेनिखायनो जौखौ मानसिफोरा जेरै नांगौनि बारा लोंनानै जेरै गावनि जेरै गावनि नांगौनि बारा लोंनानै जेरै गावनि जिउफोरखौ खोमानानै लादों गोबाङानो गोबां लाइमोनफोरानो जेनेबा जौ लोंनानै जेरै माखिबा माखिबा जेरै बाइकफोरखौ गोसा सालायनानै बेफोराव जिउ खोमान लादों आरोना बेनि होनो हायोब्ला जौ लोंनायफोरखौबो खम खालामनांगौ
नंगौ नोंथां आरो आरो जोंनो गावखौ माबाफोर फोरबो जेरै बैसागु बायदिसिनायावबो जोंनो जौनि गोनांथि जायो जेरै बैसागु बैसागुआव जोङो
माने जोङो जौ औ उम। जौआथ' जोंनिया जेरै खमनो हायोब्ला जोङो जौखौ जौआ जौखौ जोङो जानायाथ' जोङो न'आव जौखौ गोबां न'खरावनो बर'फोरनि गोबां न'खरावनो ज जौ बानायो नङा होमबा जौखौ जेरै साखो जेरै जौखौ जों दानिया गला दखानफोरावबो मोनो जेरै गोबाङानो बेलेग जौआबो गोबां गोबां रोखोमनि दं होनबा जेनेबा जोंनि दा नआव नआव मोननाय जौफोरखौबो जोंनिया गोबां मानसियानो जेरै लोंनो फैयो नफोराव आरो गोबाङानोथ जेरै बेफारिफोराबो बायना लांफैनानै नोगोर सहराव फानहैयो जोंनिफ्राय एसे खम जोंनिफ्राय खम दामाव जोंनिफ्राय एसे खम दामाव बायना लांनानै बिसोरो ओजों गोबां गोबां दामाव फानहैयो आरोना बिसोर बिदिनो बिसोर मुलाम्फा लायो गोबां जौखौ फाननानै खायसे खायसे खायसे जायगायाव बे जोंनिया जौखौ फाननानैनो नखरखौ सोलिना थायो आरोना बर हिनजावफोरा जौ औ जौआथ जोंनिया गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो गुबैयै दास बुंनो थाङोबा जोंनि बरफोरनियाथ‌ जेरै बिजाब बिजाबाव लिरजालायनाय जेरै जोंनिया जौ बिदै जौ बिदैया जोंनि बर बिजाबाव लिरजालायनाय जौ बिदैआवबो जोंनिया गोबां रोखोमनि बानायो जेरै माथानि माइब्रानि ओेरैनो जौखौ जोङो लोंनाया लोंनांगौ नांगौ बिबांनि एसे नांगौनि गौ हिसाबाव लोंनांगौ आरो ना नांगौनि बारा खालामब्ला जोंनिया जेरै निसा बेबायदि निसा नाङो आरोना निसा नांब्ला जेरै मानसिया जेरै टत गैयि बिदि जायो आरो ना बिदि जानानै जाद पाद जेराव मेराव गोलैना थास्लाय स्लाय जोङो जौ फोरखौ नफोरावनो थानाय एफा एनै लोंनांगौ समजों लोगोसे ओ दानियाथ गोबां जेरै नों बुंनो थाङोब्ला दानियाथ गोबां जौ गोबां रोखोमनि जौ ओं ओंखारबाय आरोना जेरै जेरै जेरै जोंनिया जेरै बियार गोर्जा बेफोर जायखौ जों गोर्जा बुङो बेफोरो जाबाय गोबां मुलै मायबा मायबि मिक्स मुलै मायबा मायबि मिक्स खालामना बानायनाय। थारैनो बेखौ लोंनानै जोङो देहाखौ गाज्रि खालामस्लाय स्लाय जोङो हायोब्ला जौखौ नफोरावनो एसे एफा एनै बानायनानै लोङोब्ला गाहाम जायो आरो ना नंगौना नोंथां?
उम नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगाथिंबो जौखौ उम
औ
माबोरै बानायनानै माबोरै बिजनेसनि मायबाफोर दो आयदा‌ दङ नामा नोंथांनियाव?
औ जोंनिखिबोथ‌' बिदिनो बानायो नोंथाङा जेरै बुंबोदों जेरै जोंनियाबो जेरै जोङो माइरंखौ गुन्दै खालामो गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो जेरै मोखोना बिल लाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरो मोननै खौबो जोङो जेरै दिंखि एबा दानियाथ दिंखियाव देलायाबाबो जायो दानिया गोबां मेसिन दं बेफोरखौ मिक्सार आसाराम बेखौ गुन्दै खालामनो थाखाय बेखौ बे खालामनानै मिक्स खालामो मिक्स खालामखांनायनि उनाव जोंना जोंना जेरै बेखौ गल गल बाननानै गथा गथा बानायनानै दुलुर दुलुर बाननानै जेनेबा दोनो आरो ना। बेखौ सान्दुंआव सानसेसो फोरानो जायखौ जों एमाव बुङो बेनि थाखाय जोङो जोङो जुमाय संनो थाखायथ गुबैयै माइरं माइरं बायो जेरै माइरं बुंनो थांबा गुबै माइरं एंखुरखौनो बायो बुहुत गोबां मानसियानो। माइरं एंखुरखौ बायना लाबोनानै जेनेबा जों माइरं एंखुरखौ ओंखाम हिसाबै संनानै ओंखामफोरखौ बेखौ जोङो जेनेबा प्लास्टिक एबा बैयाव गुवारै जेरै जोङो माबानानै फेन्नानै समानै फेन्नानै बेनि उनाव जोङो बाखारखौ बाखारखौ बेजों गलायदेरनानै जोङो बायो आरोना गाहाइ देरनानै जोङो जेरै खान्था एबा जेरै प्लास्टिकनि बार आरोना प्लास्टिकनि बार फटिं बायदि जेरै बेफोरावनो जोङो जमायना दोनो। बेफोरखौ जमायना दोनब्ला बेखौ सप्तानैसो थानानै जायो जेब्ला जौ बिदै जायो जौ बिदै जानायनि बेखौ जोङो बेखौ जोङो सावो आरो ना अराव।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
खांनायनि उनाव जोङो जौखौ जौआ जेनेबा जाबोला जौखौ जोङो फानहरो खायफाया खायफाया न'आव लोंनो थाखाय बानायो खायफाया आरो खायफाया आरो फानहरनो थाखायबो बानायो जेरै दानियाथ' फानहरनानै जौआवबो गो बां मुलाम्फा दं नालाय दानिया जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंनि साइडजोंथ' दा सेरेब सेरेब बुंब्ला सेरेब गंसे जेनेबा बथलसे सेरेबाव जोंनिया द'जि रां। बिदिआव फानो आरोना बेफोरखौ जोंनिफ्राय आरो फायखारिफोरा फैनानै द'जि राङाव बायना लांफैनानै आरो सोहोर एबा टाउन फोराव जेरै सेजौ नैजौ राङाव फानहैयो आरो ना। बिदिनो बिसोरबो गोबां मुलाम्फा लायो। जौखौथ' दानिया जोङो फुजा फाथाल' नङा जेनेबा जोङो जेरावबो मोननो थाङो बुंनो था थांब्ला जेरै जोंनिया बबेबा फांसनानो जाथों बेयावबो जौनि गला हैयो। जेनेबा नङाब्ला जेनेबा जों न'आव न'आवबो ओरैनो गुबुन बर'फोरनि गुबुन बर'फोरनि न'खर न'खरबो जौखौ मोनो जोङो फुजा फाथालबाबो जौ
उम नंगौ नोंथां नोंगौ।
आसलथे जों हायोब्ला जौफोरखौ हाय हागौ मानि खम खमै खमै बाहायनांगौ आरोना। औ जौखौ लोंनानै जों जौखौ लोंनानै खायफाया खायफा मान सिया जौखौ नांगौनि बारा लोंनानै गावनि जिउखौनो उन्दै उन्दै समावनो गावनि जिउफोरखौ फोजोब जोबस्रांना लादों बेनि थाखाय बे लाइमोनफोरा हायोब्ला जौफोरखौ लोंनायफोरखौ खमायनांगौ आरोना नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो?
नंगौ नोंथाङा जि जि बाथ्रा बुंलांबाय‌ सैथोखोनो बुंदों नोंथाङा बारा जौ लोंबा जोंनि देहायाबो गाज्रि जायो आरो
गाज्रि जायो एबा
आरो बायदि ओम न'खरावबो दावराव दावसि जायो। बाराद्राय जौखौ लोङोब्ला आरो बेनिखायनो जोङो जौखौ एसे बिबांनि लोंनांगौ बारा लोंबा उम खहा जायो।
उम बारा लोंब्ला गावनि थाखायबो खहा देहानि थाखाय खहा आरो जेरै जौ लोंनानै गोबां मानसियानो न'खराव गावनि बिसि फिसायफोर जों नांलायहैयो दावराव खालामहैयो बिदि स्लायस्लाय जोङो नांगौनि बाराखौ बानायस्लाय जोङो एसे बिबांनि नांगौ एसे बिबांनि लोंनानै जोङो देहाखौ जेनेबा मोजां मोननो थाखाय खायसेयाथ' देहाखौ मोजां मोननो थाखाय जौखौ लोङो आरोना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बा एसे बिबांनि लोंनानै मा नांगौ आरोना।
नंगौ उम
हागौमानि गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो था खाय जों जौखौ खम बिबांनि लोंनांगौ औ बिदिनो बाराद्राय लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय गोबां गाज्रि। बेफोरो आरो जायोब्लाथ' जों न'आव बानायनाय जौखौ खौ लोंनांगौबा जों जेनेबा जों गलाफोरनिफ्राय बायना लों नाथाय दानिया गोबां मुलि बाहायनासो बानायनाय जायो आरो ना
नोंथां जोंनाथ' टाइमाबो जाबायमोन।
औ टाइमाबो जाबाय जोंनिया बे खिनथियावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे गोजोन